हेल' औ नोंथां
औ नोंथांङा आंनि माथोखौ मोजांङै खोनानो हादोंना नोंथां।
औ थारैनो खोनादों नोंथां मोजांङैनो।
औ बिदिब्ला नोंथांङा दा मा खालामनानै दोङो नोंथां।
औ आं दा नोंथां आं दा ओरैनो दंथै नोंथां।
औ बिदिब्ला आंङो नोंथांनो गिबि गिबियावनो मोनाबिलि दिनै गाहाम हामलायनायखौ जासेवग्रोनाय थाबाय नोंथां।
औ आ नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहारनाय थाबाय नोंथां।
औ बिदिब्ला आंङो नोंथांनो कल हरनायनि जाहोनानो जादों जोंनि ओ बर' समाजावहाय आमथिसुवा फोरबोखौ माबोरैहाय फालियो। बेनि बागै आंङो नोंथांजों फंनैसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथां। सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ थारैनो हागोन नोंथां।
औ। बिदिब्ला आंङो नोंथांनो गिबियावनो आमथिसुवानि बागै फंनैसो सावरायग्रोनानै होनोसै। नामा नोंथां
औ जागोन दे अब्ला नोंथां।
औ। ओ नोंथां बिदिब्ला जोंना आमथिसुवा होनोब्लाथ' जोंनि बर' समाजावहाय गोबाङानो बे फोरबोखौ फोथायो आरोना नोंथां ओ मानो होनोब्ला जोंना बे फोरबोआवहाय ओ सुवा जायो होननानै जोंना फोथायो आरोना। जोंनि बर' सुबुंफोराहाय जोंना बे आमथिसुवा खालि जोंना गासै बुहुमखौनो सुवा नाङो होननानै जोंनि सुबुं फोथायनाय दङ आरो ना नों नथां जोंनि बर' समाजावहाय आ बेनि उनावहाय जोंना बे आमथिसुवायाहाय जोंनिया आसार दानावहाय जायो आरोना नोंथां जेरैहाय जोङो आसार मासनि स्नि दिनसिमहालागै जोंना जायो आरोना नोंथां जेरै स्नि थारिखनि ओमफ्राय जोंना गिबिसिन ओ गिबि सानावहाय हाबनाय होननानै जोंना आसार मासनि गिबि सानावहाय स्नि स्नि तारिख खालि आमथिसुवा जाग्रोयो होननानै जोंनि सुबुं माहारिफोरा फोथायो आरोना नों थां। बे आमथिसुवा सानखालिहाय जोंनि बर' सुबुंफोरा ओ जोङो आबाद फोथारावबो जेरैहाय आबाद मावो नङा होमबा नोंथां बे आबाद फोथाराव जोङो बैदिनखालि जोंना आमथिसुवा खालि सातदिनखौहाय जोङो आबाद फोथाराव खामानि मावनो मोना आरोना नों जेरैहाय जोंना खदाल जावनो मोना माइ गायनो मोना हालेवनो मोन ना बेबायदिनो हायाव जोंना माखासे मुवा बेसादफोरखौबो जोङो आान्थिसुवा सानखालि गायनो मोना आरोना नोंथां मानो होनोब्ला जोंना बै सानखालिहाय बेबायदिनो आबाद मावोबोला बा जोङो ओ बेबायदिनोहाय मोजां मुवा बेसादफोर गायोबोला जोंना सुवा नाङो होननानै ओ फोथायो आर ना नों थां जोंनि बर' सुबुंफोराहाय बेनि उनावहाय जोंनिया बाथौ थानसालि दङ नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ थारैनो।
औ बे जोंना बाथौ थानसालियावबो जोंना ओ आमथिसुवा जाखालि जोङो आर'ज गाबनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां। मानो होनोब्ला जोंना बे बिमा बैसुमुथियाहाय जोंना सुवा जायो होननानै फोथायो आरोना नोंथां। जेरैहाय जोंङो जोंनि आसामावनो मोनसे मोनसे मन्दिर जोंङो जेरैहाय जोंना मा कामाखाख्या होननाय नङा होमबा नोंथां? औ बे मा कामाख्याानि ओ मा कामाख्याखौ जोंङो बै सानखालि आमथिसुवा खालि जोंना सुवा जानाय सा जायो होननानै जोंना ओ फोथायो आर ना नोंथां। जेरै जोंना आइजो माहारिफोरा जेरै स्नि साननि थाखाय सुवा जायो नङा होमबा नोंथां बै स्नि दाननि थाखाय सुवा जायो होननानै जोंनाबो बिमा माहारि फोरखौ लानानै जेरै जोंना बिमा कामाख्या बे बिमा कामाख्यावबो जों जोंनिया ओ स्नि साइ जोंना सुवा जायो होननानै फोथायो आरोोना नोंथां बे फोथायनायनि जाहोनावनो जोंना जोंनि बर' सुबुंफोर बा जोंनि माखासे हारिनि सुबुंफोरा बै जोंनि ओ आसार दानखौहाय जोंना बिमा खामाख्यानि नामै बैसुमुथिनि नामैहाय जोंना सुवा जायो होननानै सुबुं फोथायो आरोना नोंथां बे जोंना खामायखा थानसालिया जोंना गुवाहाटिनि निलाचल हाजोआव दङ नङा होमबा नोंथां बै सानखालिबो जों गुबुन गुबुन माखासे हादोरफोरनिफ्राय जोंना बेयावहाय खुलुमफैनो हाम फैयो आरोना नोंथां। मानो होनोब्ला जेरै- जोंना बेयाव मोनसे सुबुं फोथायनाय दोंङो जे जोंना बै सानखालिहाय जोंना बै हाजोनिफ्राय मन्दिरनिफ्राय बोहैनाय दैया जोंनिया गोजा बोहोयो होननानै जोंनि सुबुंफोरा सुबुं समाजावहाय फोथायनाय दङ आरोना नों बे जोंनि कामाख्या मन्दिरनिफ्राय। बेनि उनावहाय जोंना बै कामाखया ओ मन्दिरखौबो जोंना सानथामनि थाखाय जोंङो बन्द' खालामना दोननायखौ जोंङो ओ नुनो मोनो आरोना नोंथां। जोंना बेयाव मानो जोंना बे कामाख्या मन्दिर खौहाय जा जोंङो खामा बिमा खामायाखाखौ जोंङो बे निलाचल पबोतआवहाय माबोरैहाय फुजा जानाय होनोब्ला जोंना मोनसे ओ काहानि दंमोन आरोना नोंथां। जेरैहाय जोंना गोदो गोदायनि आबै आबौमोननिफ्राय जोंङो खोनानो मोनो जे ओ जोंनिया बे बिमा खामायख्खाखौ गोदो गोदायहाय ओ जोंनिया माखासे दुथां सुबुंफोराहाय दानस'जोबनानै गारहरदोंमोन जाहैबाय नोंथां। बेनि उनावहाय जे जोंनि बिमा खामायख्खानि माखासे ओयै बे गोनां अंगफोराहाय जोंना बेयाव मन्दिरावहाय गोलै फैदोंमोन। जाहैबाय नोंथां। बे गोलैफैनायनि जााहोनावनो जोंना बे बिमा खामाख्याानि महरै जोंहा बे फुजाखौहाय ओ फालिनाय जायो आरोना नोंथां। जेरै जोंना आसार मासनि स्नि खालार जानायनिफ्राय जोंना बे ओ बिमा कामाय्खानि फुजाया जे जायो आरोना नोंथां। बेनि उनावहाय जोंना बर' सुबुंफोराहाय जेरै बेबायदिनो बोथोरनि फिथाइ सामथायाइखौ जोंना बे आसार दानावहाय जायो आरोना नोंथां। जेरैहाय जोंना बेयाव रायजोनि लामा फोथार बा बारि बागानफोरावबो जोंङो हाग्रा दानाय खौ जोंङो नुनो मोनो आरोना नोंथां। मानो हाग्राखौ जोंङो दाननांगौ होनोब्ला जोंनियाहाय ओ बे आमथिसुवा खालि जोंङो हाग्राखौ दानोबोलालायनो जोंना हाग्राया सुवा नांङो होननानै जोंनि बर' सुबुंफोरा फोथायनाय दं आर ना नों थां मानो होनोब्ला जेरै जोंना हाग्राखौ दानोब्ला बे हाग्राया थाब रौ जौनो रोङा आरोना नोंथां। आमथिसुवा खालि जोंङो हाग्राखौ दानोबोला बेनि उनावहाय जोंङो जेलाना बे सुवा दिनाहाय जोबगोन अब्ला जोंङो न' बां लिरस्रां लुस्रां खालामनानै जि जोम न'खराव जि बेसाद थायो बेखौ गासैखौबो सुस्रांनानैहाय जोङो। बे स्नि साना जोबनाय लोगो लोगो जोंना बोथोराव फुजा होनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां। जेरैहाय जोंनि बाथौ थानसालिफोरावहाय बोथोरनिनो फिथाइ सामथायाइखौ लानानै जोंना फुजा होयो आरोना नोंथां। बे आम थ्रिसुवा फोरबो खालि। बिदिब्ला नोंथाङाबो आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां? थां नोंथांमोननिखैबो आमथिसुवा फोरबोखौ माबोरैहाय फालियो
औ औ हागोन नोंथां थारैनो। दा अब्ला नोंथाङासो जि बुंलांबाय नङा होमबा नोंथां जे जों बि खालि जि जोंहा सुवा बुहुमनाङैनो सुवा होननानै हमना लायो नालाय नोंथां। औ जोंहा बे सानखालिनिफ्राय माने जोंहा नोंथाङा जेरैयै बुंलांनाय बायदि जोंहा ओ हा जावनो मोना, हालेवनो मोना, बिफां दाननो मोना, आरो ना। एबा बिफांबो गाखोनो मोनना होनना खोनानो मोनदों आरो ना नोंथां। आरो जोंहा जि जि माइ दोननाय बाख्रि बायदियावबो गाखोनो मोना होननानै आं खोनानो मोनदों आरो नोंथां। मानो होनोब्ला जे जोंहा जि बिफां लाइफां दानफायबा थ' एसे नोंथाङा बुंलांबाय जे देरनो रोङा होनो ना नोंथां एबा सुवा नाङो होनना बुंदों बिब्दिनो जे बे सानखालि जुदि जोङो बिफां लाइफां दानोब्ला एबा हालेवबा जि जोंनि आबाद बेफोरो मोजां जायोबा जि बिफांखौ जों दानफायदोंमोन बे दा माने देरनो रोङा एबा उजिफिननो रोङा होननानै खोनानो मोनदों आरो। नोंथां।
औ नंगौ नंगौ।
आरो आं गोबां बाथ्रा खोनानो मोनदों जेरै जोंहा जि जोंहा जि दैज्लाङाव जि माइ गायनो थाखाय जोंहा जि दोनै माइज्लि एबा माइनि जोलै आरोना नोंथां।
औ नंगौ।
बेखौ माने जोंहा जि आमथिसुवानि सिगाङावहाय जोंहा माइ बाख्रिनि सायावसो दोननाय जायो नालाय नोंथां।
औ नंगौ।
औ बेनि थाखायनो जोंहा मा खालामो जे जोंहाथ' माइ बाख्रियाव नालाय जों थिसुवा जायैनि सिगांनो जोंहा बे माइलिखौ जोङो गाहायाव बोख्लायनानै लाखायो आरो नोंथां। औ बिब्दिनो औ आरो जोंहा नोंथाङा दहै बुंनाय बायसा जोंहा आमथिसुवखौ स्नि सान खुंनाय जायो नालाय नोंथां। एबा लाखिनाय जायो। औ बिबदिनो जोंहा जोबनायाव बि जोंहा गोबां मन्दि बुंनाय जायो जेरै कामाख्या मन्दिर एबा जोंनि जेनेबा रायजोनि थान बायदिखौ जोङो थारो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
मानो होनोब्ला जोंहा बेखौ जुदि जोंहा थाराबा बे मोनसे सुवा जागोन मानो होनब्ला नोंथाङासो दहै बुंनाय जोंहा सुवाया मोनसे बुहुम नाङैनो नांनाय नालाय नोंथां। बेनिखायनो बेखौ जेखि थानसालियानो जा एबा मन्दिरानो जा बायदियाव जोङो
औ औ।
खौ खारथारनांगौ एबा जोङो दुगैस्रां एबा लोबस्रां होनांगौ आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
आरो जोंहा बे खालि जोंहा नोंथांसो दहै बुंलांनाय बायदि जोंहा बोथोर गोदाननि जेरै फिथाइ एबा जेरै फिथाइ जेरै खान्थाल थाइजौ बायदि गोबां दंबावो आनारस, रैमालि बायदि गोबां दङ आरो नोंथां। बिदि आरोना। औ बिब्दिनो। दहै नोंथाङासो बुंनायदि जोंहा जि जोंनि जि बर' समाज बेयाव जोंहा बयखौबो नुनो मोनो जे जोंनि जि आमथिसुवानि जि ओ दो गारनाय जायखौ जोङो। सुवा खार होनो जोङो न'फोरखौ लिरस्रां नालाय नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बिब्दिनो जोंहा बे सानखालि न'फोरखौबो लिरस्रांनानै जोंहा जे जोंनि गाननाय जोमनाय जि बायदिखौबो सुयो आरो जोंनि जि न'मा न' जि जानाय एबा बानायनाय बायदि आइजेंफोरखौबो जोङो बाहेराव बहननानै बयखौबो मोजाङै जाहाथे मोनसेबो बुस्थु थालाङि बायदि जोङो बयखौबो मोजाङै सुस्रजोबो आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
आरो नोंथाङासो दहै बुंनाय बायदि जि जोंनि कामाख्या मन्दिरावबो बिब्दिनो मोनसे ओ फोरबो हिसाबै फालिनाय जायो नालाय नोंथां।
औ नोंगौ।
औ बेयाव जोंहा ओ जोंनि बर' हारिल' नङा मानो होनब्ला जोंहा गोबां हारिनि सुबुंफोरानो बेयाव फायनानै बे आय कामाख्या मन्दिराव फायनानै जि बोसोरनि जि सुवा जानाय बायदिखौ जोंहा एबा सुस्रां सुस्रा जानो बायदियाव खुलुमनो फैयो आरो ओ आइ कामाख्या निफ्राय बोर लानो फैयो आरो ना नोंथां।
औ औ।
औ औ बिदिनो आरो नोंथां। ओ औ अब्ला नोंथां जोंनावथ' समाबोथ' सफैबाय नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां।
औ।
औ। ओ बिदिब्ला नोंथांजों आङो ओ आमथिसुवा फोरबोनि बागै सावरायनो मोननानै, बा जोङो माखासे मोन्थियै बाथ्राफोरखौ नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोननानै आङो जोबोद गोजोन्नाय मोनबाय नोंथां।ओ साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम।
औ। ओ नोंथांनिसिमबो आङो बिब्दिनो आमथिसुवानि बागै एबा आमथिसुवानि जि खुंनाय खान्थि बिफोरनि बागै मोन्थिनो मोनना आंबो जोबोद गोजोननाय मोनबाय। बिनिखायनो नोंथांखौ आरोबाव फिन खेबसे गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायबावनानै ओ नों थांनिसिम गोजोन्थों जासिहरनाय जाबाय आरो
औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ। अब्ला नोंथां गोजोन्थों ।